हेलौ
औ नोंथां।
फ्रिना नोंथां?
औ फ्रि नोंथां।
औ नोंथाङा फ्रिबा नोंथाजों मोनसे ओ आयदानि सायाव सावरायनो सा- ओ सावरायनो सानदों नों दा नोंथाङा सावरायफानो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
मानि जों दा जायगा जायगा आबाद मावनाय बेफोरखौ लाना ओ सावरायनो सानदों आरो माने जों। ओ नोंथा ओ नोंथाङा फोरमायनो फोरमायग्रोनो हागोन नामा माने नोंथांनि जायगायाव मा मा आबाद मावो? खो मा मा आबाद मावनानै इफोरबायदि माने मा- बेसे जि ओ खाथि खाथि जायगायाव माबायदि आबाद मावो? आरो जायगायाव नोंसिनि जायगायाव बेफोरबायदि मा मा आबाद मावो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। जोंनि जायगायाव बेफोरबायदि दाथ' दैज्लां बोथो नङा होमबा नोंथां? बे दैज्लां बोथोराव जोंना गिबि माइ आबादखौनो मावग्रोयो। माइ आबाद खौ जोङो जोंना माय आबाद नङाबानो जाया नङा होनबा नोंथां। बेनो गाहाय जोंनिया थ' जोङो बे माइ आबादखौ मावो। बेनि अनगायै जोंना मैगं थाइगं जेरै मैथा ओमफ्राय फाथो बेबायदिनो दैज्लाङाव मोननाय बेबायदिनो सबाय बिमा बेफोरखौ मा आबादखौ मावो आरो जोंनिथिंजाय। ओमफ्राय बिदिनो मेसें बोथोराव जोंना गोबां आबाद मावो जेरै ओ जुखाम जुखामबो ओ जुखाम औ ओमफ्राय इदिनो मैथा ओ लाफा लाफा लाइ ओमफ्राय आलु बेफोरखौ जों मावनाय नुनो मोनो आरो ओ जोगोनार ओमफ्राय बेबायदिनो दा नै दैज्लाङावहाय आरो भिन्दि थालांबाय भिन्दिबो मावो भिन्दि आबाद ओमफ्राय जै बिदिनो मावो आरो जायखिजाया न'नि न'आव जानो आन्था बेफोरखौ मावो आरो। ओमफ्राय मेसें बोथोराव बिदिनो आबाद मावो जेरै जोंना न'आव जानोबो मावो ओमफ्राय बिदिनो फालांगि खालामनोबो जेरै ओ जोंना ओम बेसर बेसरबो फैयो ओमफ्राय देमसि होननायखौ मिथियोना नोंथाङा?
औ
बेखौबो जोंहा आबाद मावो आरो जेनेबा ओ बेखौ बुजायनो फैयो। जेबो जायैनो फैयो आरो बेफोरखौ बेफोर आबादखौ मावो ओमफ्राय बेबायदिनो
देमसि औ नोंथां। ओ देमसि मानि थेमसिखौ होनदों नामा नोंथाङा?
मा होनदों नोंथां खोनायासै।
माने नोंथाङाथ' होनदोंना थेमसि धेमसि ना थेमसि होन्दों माने थेमसि
औ औ बेनो।
औ
औ बेजों मा बिदिनो मा पापर बानायो नामा होन्दोंमोन आरो आंबो बांद्राय मोजां मिथिया।
औ
बेखिनिखौनो मावो आरो नोंथां। नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा आबाद मावो बेखौ फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
ओ जोंनिथिंथ' दाथ' माइ गायनाय बोथोर नालाय
ओ
ओ बयनिबो जायगायाव माइखौथ' गायखायो। नोंथाङाथ' मिथिगौ जानो हागौ नोंथांमोननिथिंबो गायो जानो हागौ।
अ
ओ माने दाथ' माइ गायनाय बोथोर जाय जायहा जाय जायहा हा थागोन बेसोरखौ माने इदिम माइ गाय माइ फुनानै गायनाय बेखौ जों नुयो आरो ना। ओ माइ आबाद माइ आबाद मावनाय जों नुयो नुयो आरो ना। आरो जायहा हा गैया बेफोरहा थिखा बेफोरबायदिबो लानानै मावनो हायो आरो मा बुंबावनो बिदिनो बेलेग बिदि लानानै मावनो हायो आरो ना। जाय जायहा मावनो गोसो जो सोरनिबा हा इदि थिख लानानै मावो आरो ना। माइ ओ माइनिफ्रायसो जोङो माइरं मोनो नालाय। ओम माने माइरंनिफ्रायसो जोङो ओंखाम बेफोरबायदि मोनो नालाय। जोङो माइया माने जोंनि थाखाय गोनांथार आरोना। जा आरो जाग्रा आदारफोरनि मादाव बे माइ माइनिफ्रायनो ओंखाम मोनो नालाय। माने औ माइ माइ होमाय गैयाबानो माने माइरं बेफोरखौ मोना बेफोरबायदि जायो आरोना जेरै जोङो दाथ' फान्थाव लेरसि, पथल, थाइबें ओमफ्राय खांखिलर बे फोरखौथ' दा जोङो माने मैगं थाइगंनि मादाव बेफोरखौ जोङो दा गायनाय नुयो आरोना। आरो जोङो बेफोरखौ जोङो न' इदिनो हाथाय बा जोङो बेफोरखौ आबाद मावनानै न'आव जानो थाखायबो फालांगि बिदिनो जोङो बेफोरखौ फाननानै जोङो फैसाबो फैसा रां आरजिनो हायो आरोना। माने नंगौ जेसेबां न'आव जेसेबां थाव संख्रि फानलु बेफोरखौ नांगौ बेफोरखौबो जोङो जेसेबां मोनो जों मेगं थाइ ओंखारबा जोङो निजा बेफोरबायदि बाजाराव बायनाङालासिनो जोङो न'आवनो मुलाम्फा होयो। आरो जोंङा बेफोरखौ फाननानै। जों रां बेजों रां बारदिनो हायो आरोना। जेरै नांगौखिनिखौ जोङो बेफोरनिफ्रायनो। फाननानै माबाफोर गोनांथि माबाफोर गोनांथि जायोबा। बेफोरखौनो फाननानै जोङो रांखौ मोननो हायो आरोना।
औ।
अ आरो दानि जुग अ हादान हादान एरियावथ' माने। माइ गाय खादानावथ' बांसिन इदिनो मैदेर फैयो होननानै मिथिगौ नोंथाङाबो मिथिगौ जानो हागौ।
औ।
ओम माने माइ बेफोरखौ फैयोबा माने माइ गायनाय बोथो माइ हानाय बोथोर। ओमफाय
औ।
बेफोर समाव माने उम मैदेरा फैनानै। सोरनिबा सोरनिबा सोरनिखौबा सोरनिखौबा बिबदिनो गाग्लिनानै। गाग्लिनानै जालांनानै सोरनिखौबा सोरनिबा बिदिनो माबा खालामलाङो आरो ना।
औ।
नोंथांमोननिथिंबो माने इदि ओ मैदेर फैनाय। एफोरबायदि जायगा आबादखौ इदि लस एफोरबायदि थंस' खालामलाङो नामा माने?
जोंनिखै जोंनिखैथ' बारा फैया बेबायदि ओमफाय जोंनि साइदआव बो दङ खिनथु जोंनिसिम फैद्राया आरो ना। बे बादिनो जोंनिया हाजो एरिया खा थि मा ओ खाथि खालाफोरनिया बेफोरबायदिनो। ओ इदिनो ओ मोन मोन मोनसे। आबाद मावनायनि सिगां बेफोरखौ एसे। ओ होबथानायनि बायदिसिना जगार खालामखा नाय जायो आरोना। बेफोरबायदि दाथ' बिदिनो मोब्लिबारि थां जेनेबा कारेन्टफोर थांबाय। थांनाया बेफोरबायदि हाजो जायगासिमबो बेफोरबायदि। बिदिनो झाटका लगायना दोनो जेनेबा मोनानि समावहाय झाटका लगायनानै दोनो। बेफोरबायदिनो मैदेरखौ होबथा बेबायदिनो गोबां माने बमा माबा बायदिसिनाफोर लांनानै दोनखायो आरो बेफोरबायदिनो। फैयोब्लाथाय बायसान्स जुदि हाब्बाय बायनानै बेखौ सौसिनानै हाबोब्ला। बेफोरखौ होबथानायनि मोनसे मोनसे राहा लानानै दोनखायो आरो। गामियारि जेनेबा गासिबो लोगो नांनानै बेफोरखौ एसे लोगो नांनानै। खौसेयै लोगो नांनानै बेफोरखौ अर सावनानैबाबो होखा रहरनाय जायो आरो ना जेनेबा ओ मैदेराथ' फैखागोन बे बेबायदिनो हाजो एरिया नालाय हाजो खा थिथार नालाय बेफोरो जाखायो आरोना। जेनेबा फैनानै गाग्लुंलाजोबनाय बेफोरोथ' जाखायो। ओमफ्राय बेबाय दिनो थालिर बिफांखौ जोङो गायनो गायनो गायोब्लाबो खमखौ नुयो आरोना बिथिंजाय जेनेबा आबाद मावनायनि सायाव हो नोब्ला हाजोआरि बि हाजोआरि जायगाथिंजाय बेबायदिनो जोगोनारफोर खौ जोङो गायनो हाया होननायखौ खोनायो आरो। बेफोरखौ माने मोदोमनाय मोनो ना मा होनो आरो बेफोरखौ गायोब्ला। हाजोनिफ्राय जेनेबा फैनानै बेफोरखौ उरलुंलाजोबनायबो फैलाजोबनाय बे बेखौ ओ खालामो होननानै जों खोनानो मोनो आरो। ओमफ्राय बेबायदिनो माइ आबाद होनोब्ला बेबायदिनो सातखा लगायजोबनानै दोनो आरोना बेसोरो जिथुनाखि बेफोर मैदेरफ्रा फैनानै उदखार खालामनो हाया आरो जेनेबा दुम दाखाल खालामनो फैनो हाया। दा बेबायदिनो जोंना आबाद मावनायनि बिथिङाव बयबोनो सांग्रांथि जानानै मावो आरो हाजोआरि जायगाया। जोंनि बिथिंथ' बांद्राय बेबायदि जाया जानाया। नाथाय ओ बे आबाद नि सायावनो जेनेबा मैगं थाइगंनि बेलायाव आं बुंनो सानगोन जेनेबा गोदोनि समावहाय जोंनिया ओ जोंनिया जोंनिया जेनेबा बेबायदिनो बारिफ्राव हाबबानो खादा गनसे लानानै हाबबानो दसेनो खादाया बुंबोमोन आरोना जेनेबा बेबायदिनो खांख्रिखलाबो थागोन जायखिजाया फोराव ओ जेनेबा बारिफ्राव मोनो आरो ना। बारिफ्राव मोननाय बायदिसिना बायदिसिना नागिरनाय मैगंफोर बेफोरखौ खालुबानो मोनोमोन आरो। दानि जुगाव बेबायदि दा जेनेबा जोङो जोंनि बे समावहाय बेफोरबायदिखौ एसे खम मोनबाय आरोना। जेनाखि जोंना बानियाव जेनेबा गायबाबो जाबांनायखौ नुला नुनो मोनला आरो। जेनेबा खांख्रिखला माबाफोर बायदिसिना बायदिसिना बायदि बायदि गायबाबो बैसां खानानै होबाबो जोङो बांद्राय जानायखौ नुला आरो। एफोरबायदिनो गोबां मै गं थाइगं जोङो सिगांनि समाव मोननो थाङोमोन जों ओन्दै ओन्दै समबा। ओमफाय दा जोङो बांद्राय जोङो मैगं नागिरनानै मोनला आरो बारियाव हाबब्लाबो। दा बेफोरबायदिनो जोङो मैगंफोरखौ सिगांनि समावबो मावनानै जायोमोन। दाबो जों मावो मावबाबो खिन्थु सिगांनि बायदि बांद्राय जानोमोन नागिरला आरो जाउनाव जोंनिया बायनानै जानांगौ जायो आरो। थ' नोंथां जोंना समाबो जाबाय जेब्ला
औ दे नोंथां, औ दे नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम।
औ गोजोन थाबाय नोंथांसिमबो।